हेलौ अ' नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ ओ नोंथाङा फ्रि दं नामा?
औ आं दायो फ्रियैनो दङ' नोंथां।
बिदिब्ला नोंथांजों आं मोननैसो टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों नोंथाङा आंजों ओ सम होनो हायोब्ला ओ सावरायजागोन।
औ सावरायजागोन नोंथां सम होनो हागोन दे।
आह। बिदिब्ला नोंथां दायो जोंहा मा मा बोथोर सोलिदोंबा दैज्लां बोथोर सोलिगासिनो नङा होमबा?
औ नंगौ।
बे दैज्लां बोथोराव गोबां दैबाना जायो दाब दाब जायगायाव ओह जोंनि भारतनि मादाव आसामावनो बांसिन दैबाना जायो होननानै जोङो खोनानोबो मोननाय जायो नङा होमबा?
ओं नंगौ।
औ। आदसा बे दै बानाया मानि थाखाय जायो आरो मा मा जाहोनाव जोङो दै बाना खौ नुनो मोननाय जायो। आरो दैबाना जाब्ला जोंहा मा मा खहा जायो बेफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां आं जिहाय एसे फोरमायना होनोसै नोंथांनो।
औ औ।
उम दै बानायाथ' जोंना ओरैनो ओ बांसिन दैज्लां बोथोर होमबा नोंथां?
औ।
औ। ओ दैबाना होनोब्ला जोङो दैज्लां बोथोरखौनो बांसिन मख'यो। जिहेथु जोंहा दै बानाया ओरैनो जाया जों बेखौबो बुंनो नांगोन जों सुबुंनि माखासे खामानिफोरनि थाखायनो दैबानायाबो बांसिन जायो बेखौ जायगा लायै जायगा बेखौ जों बुंनो नांगोन।
औ - औ खोनादों नोंथां।
औ। जोंनि सुबुंफोरा माने ओ दैमा दैसा बायदियाव ओ दाखोर दालाफोरखौ गारनानै दोननायनि जाउनावबो दै बानाया जायो। आरो माखासे समाव दैमा दैसा खौ साफा खालामालासिनो दोननायावबो दै बानाया जायो आरो। नोंथां जेराव दैमा दैसायाव जुदि दाखोर दाला बायदिसिनाखौ गारना दोनोबा ओ बै दैमा दैसायाव ओ बै दाखोर दालाायानो जमा जानानै माने ओ मा जागोन दै थांनाय लामाखौ होथेगोन जिहेतु बै होथेनाय समाव माने माब्लाबा ओम जुब - जुब अखा हायोब्ला बै दै फोरनि बै ओ जिहेथु लामाया होथैजाखाबाय बिथां बे लामाखौ ना बिथा दैया नागिरनायावनो - नागिरनायावनो गुबुन लामाजों लोबस्रावनानै फैनो गोनां जायो जेहुतु बै दैमाजों ओ होथेजानाय जाहोनाव नांगौ बायदि दैफ्रा थांनो मोनैनि जाहोनाव नो
औ।
जायो आरो नोंथां।
औ - औ।
आरो जोंनि ओनसोलाव बांसिन अखा हानाय जाउनावबो दै बानाया जायो लोगोसेनो ओ सुबुं फोरनि ओ माखासे जायगाफोराव बान्दो थेनाय बान्दो थेनायनायनि जाउनाव दैैबानाया जायो।
औ - औ।
औ जिहेतु दैफोरा ओ बान्दो थैनायनि जाउनाव दैफोरा माखासे थांनांगौ लामाजों थांनो मोनैनि जाहोनाव जाबोयो लोगोसेनो जोंनिया ओ बायदि-बायदि ओ कलकारखाना बायदि-बायदि गिदिर-गिदिर फसंथान फसंनाय जेरै ओ दायो जों नुनो मोनो गोबां कलकारखाना बायदिसिना फसंदों नाथाय दै थांनाय लामाफोराव होथेनानै लामाफोरखौ होथेनानै फसंनानै गुबुन ओ नाला जावदेरना हरो बै नालाया नाथाय बै नालाजों जिहुतु दैफोरा नांगौ बायदि थांनो मोना बै थाखायनो दैबानाफ्राबो माखासे समाव गोबां लोमस्रावबोयो आरो जाबोयो आरो दै बानाजों खहा जा नङा होमबा नोंथाङा? दैबानाजों जों खहा जायोबा खहा जानाय होनोबा गोबां खहा जायो जेरै आबादनिफ्राय लानानै न' बां माखासे जायगाफ्राव न' बां जिब जुनार गासैबो सुबुंनि फिसिनाय जिब फिसिनाय फिसियै गासैबो जिब जुनारफ्रानो माखासे समाव गोबां खहा जाहैयो आरो नोंथां। ओ आबाद मावबाथ' जेब्ला ओ दैबाना जायो अब्ला दैमानिफ्राय बुसारनाय बाला फलंफोरा आबाद फोथारफोरखौ दैज्लां बोथोरावथ' जोंहा माइ गायो नङा होमबा नोंथां? औ बै माइफोरखौ फलबफोरा माने बेखौ फल' बाला हामा सावनायफोरा माने बै माइफोरखौ फबना दोनहैयो। आरो बै माइ फोराव जोंनि सुबुंफोरनि गारना दोननाय दाखोर दालाफ्रा ओ बुखारनानै माने बे माइफोरखौ गाज्रि खालामहैयो आरो जायनि जाहोनाव सुबुंफोरनि माखासे मानसिनि आबाद फोथारा गोबां खहा जायो। लोगोसेनो ओ हाजो ओनसोलनिफ्राय फैनाय दैफोराथ' लासै फैया नङा होनोमब्ला नोंथां? गोबां स्पिडआव फैयो बेफोरनि थाखाय माब्लाबा अबे बबेबा गामिखौ लोमस्रावनाय लोमनायनि जाउनाव माने ओ सुबुंफोरनि फिसिनाय जिब जुनारफ्राबो बुखारलांजायो बेफोर फोरा गोबां खहा जायो लोगोसेनो जों दायो अबेबा जायगायाव थ' न' फानो लोमनो लोमलाङो नङा होमबा। न'फोर लुनायनि जाउनाव माखा सानसे सुबुंफोरनि माखासे गोनां मुवा बेसाद बेफोरखौ जों दै बानाया माब्ला फैगोन बेखौ मिथिया नालाय आ बिनि थाखाय सुबुंफोरनि गोनां माखासे जोंनि दा डकुमेन्टनिफ्राय लानानै जानाय लोंनाय माइरं। दै रं बायदिसिना माइनिफ्राय लानानै बैफोर माइ माइरंफोरा गोबां नस्थ' जायो आरो नोंथां।
औ
जों जायगायाव गोबां खहा जायो जों जिहेथु ओ दैबाना फैदों होननानै जों बेफोरखौ लानानै थांफानोबो हाया। आरो जों गावखौ बासायनो ना आ बे जिब जुनारफोरखौ माइरं दैरंखौ बासायनो बेबायदि। जानायनि जाउनाव माने जोंहा ओ ओरैबो जाया ओरैबो जाया जों गावखौ बासायनो नाजानायावनो माने माखासे माइरं दैरंफ्राबो खहा जायो लोगोसे जोंथ' दा नुबावो नफ्रानो बुखारलांनाय बेफोरनि थाखायनो माने गोबां खहा जायो आरो नोंथां ओ नोंथाङाबो एसे फोरमायना होदो
औ दैबाना बुङोब्ला ना नोंथां
ओं
गिबियावनो जोङो दै बुङोब्ला जेनिफ्राय नङा होमबा ओ निजोम थायो हाजोआव ओ बांसिन दैबाना सोमजियो बुङोब्ला जोंनि बे हाजो हालायाव ओ हा जावनाय आरो जोंनि हायेन ओनसोलावबो हा जावनाय बैफोर हा जावनाया जेब्ला जों जावो बैफोर हाया माने गुरै जानानै गुन्द्रासा जानानै थायो नङा होमबा बेफोर हायानो बैफोर हायानो मा खालामो जेब्ला ओ दैज्लां बोथोरनियानो जा मेसें बोथोरनियानो जा थिगसे अखा हायोब्ला बै हा गुरै बा हा गुन्द्राफ्रा सुस्रनानै ओ दैसायाव दैसाबा दैमायाव जमा जाफैयो। बैफोरो जुदि हागुनद्रासा फ्रा जुदि ओ गुन्दासाफ्रा दै मास दैसायाव जमा जाफैयोब्ला बिसोरो दैजों फैफानानै मा जायो दैमाखौ फबफैयो जुदि बे दैमाया दैमा दैसाफ्राोबब्ला मा जायो अखा अखा हानायनि जाउनाव ओ बै गावनि लामाखौ गारनानै गोरान जायगाखौ लोमसाव फैयो बै लोमसाव बोनायखौनो जों मा बुङो दै बाना बुंनाय जायो नङा होमबा
ओं नंगौ
ओ आरो गुबुन मोनसे जाहोना जाबाय जोंना ओरै दा आथिखालाव गोबां मानसि फ्रा न' बां लुदों गोदान गोदान जायगायाव हा जावदों हा खोदों फुराना जोंनि गोजाम दै नालाफोरखौ थेदों फबदों हाखर हाला फबदों बैफोर हाखर हाबलाफोरखौ माने फबनायनि जाहोनाव माने जोंनि अखा हादैफ्रा दिमोल थानो मोनला खेबसेयावनो बोहैगारलांसै। ओ गाहाय ओनसोलखौ नागिरनानै दैया जेब्लायबो गाहाय फारसे बोहैलाङो। बैफोर दैया माने गाहाय फारसेथिं थाङै थाङै गासिबो जमा जानानै मोनसे ज' बो जानानै बोहैलाङोब्ला बेफोरनो मा जा सोमजियो लोमसावनाय सोमजियो बे लोमसावनायानो ओ मोनसे दैमा बायदि ओ महर लानानै ओ हा दैमा एबा दैसायाव खेबसेनो ज' जानानै ओ लोमसावहैयो माने बैफोरनो लोमसावनानै मा खालामो गोरान जायगाखौ गिसि खालामनानै सोरनिबा न' गाहाय दंब्ला न' गाहायाव खेथि बायदिसिना लोमनानै मा खालामो आबादफोरखौ नस्थ' खालामो आरो बिदिनो जों बिदिनो बे दैसाफ्रा मायाव जा जमा जाहैयो बुंब्ला दैमायाव जमा जाहैयो नङा होमबा। ओ दैसानिफ्राय दैमायाव थाङो। ओ बिदिनो ओ दैसानिफ्राय दैमायाव थांनाय दैफ्रा बिदिनो ओ बिनि एसे बिनि एसे जमा जाहैनानै दैमाया जेब्ला गिदिर देरो अब्ला मा जायो बेबो ओ गावनि हाखौ माने सेर सेरनि रुगुंखौ गुरै जेब्ला अखा हायो हाया गुरै जायो नङा होमब्ला
ओं नंगौ
गुरै हायाव माने खुरखानाय सोमजियो होयो माने बे ओ जेब्ला दैया ओ देरो अब्ला माने बिनि दाहारा बाङो माने बि बांनाय लोगो लोगो मा जायो खुरखानाया सोमजियो बे खुखानायनि जाहोनावनो ओ हाइ दैमा दैसा सेर नफोरा मा जायो ओ दै खुरखानायनायनि जाउनाव ओ गुगा लाङो बा ओ बायग्रब लाङो। ओ दैुमाजों माने बोहैखारलांजायो आरो बैफोरावनो जोंहा मा जायो न' बां खहा जायो आरो उसिनै उसिफावनाय जोंहा मा जायो आबाद बायदिसिना गोबां बिदिनो दा दैज्लां बोथोराव जोंहा गोबां आबाद मावो माइ केेरेला बिदिनो बोरि मैगं बुङोब्ला खुमब्रा बिदिनो गोबां थास' बायदिसिना मैगं थाइगंनि बेलायाव दं आरोना बेफोरो फबोब्ला मा जायो जोंहा खेबसेनो लस जायो। ओ जोंहा फलब खोबनाय लोगो लोगो आरो नेक्स्ट खेथि खालामनो थाखाय गोबां जायो बेफोर हाखौ माने खेथिनि थाखाय बाहायफिननो थाखाय।
औ
आरो बेफोर दैयानो मा जायो टाउन सहराव लोमोब्ला न' बाङाव हाबो बिदिनो दहाय नोंथाङा फोरमायलांनाय बायदिबो न' सिङाव दोननाय माइरं माइ बायदिसिना गोबां जिब जुनार न'आव फिसिनाय बेफोर लस फस जायो आरो टाउन सहराव बुङोब्ला जोंहा टाउन सहराव फिसा फिसा नाला थायो बेफोराव गोबां लेथ्रा लेथ्रा मुवा गारनानै दोनो बेफोरो बैफोराव माने दैफ्रा जमा जाहैब्ला बैफोर गारनाय गेस माबाफ्रा मिक्सार खालामनानै दैजों खेबसेनो फैयो जुदि बैफोरो खेबसेनो बेफोरखौ बुखारना लाबोनानै जुदि जों बैखौ दै लोमनायाव जोंथ' जेनेबा आथिं गानाय जायो नङा होमबा
ओं गथनो
बेफोरजों जोंहा मा जायो डायरिया, कलेरिया बेफोर बेरामा माने जोंनियाव सोमजियो माने बे दै लोमनायनि जाहोनाव गोबां बेराम- बेराम सोमजियो जोंनि बे ओनसोलाव आरो आंनि मोन्दांथिखौ आं फोरमायबाय दायो जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होमबा
ओं नंगौ
जों उननि समाव फिन सम मोनब्ला रायज्लायफिनसै खोमा
दे
दे